खुलुमबाय खुलुमबाय नोंथां खुलुमबाय। औ दे हामबायसै नोंथांनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनाय थाबाय। उम स' बे समावहाय जोङो जिब जिब जुनारनि सोमोन्दै जोङो दसे सावरायगोन। स' नोंथाङा सम होनो हागोन ना नोंथां?
हागोन नोंथां रायज्लायजागोन नोंथां।
औ दे होनबालाय बिदिनो जोङो जिब जुनार होनोब्लाथ' जोंहा मा होनो जेनेबा जों‌ मोननै फोरखौ जेनेबा नुनो मोनो आरो जेनेबा बे ओ हाग्रानि जिब जुनार आर जेनेबा मा होनो न'नि जिब जुनार स' औ औ स' बे समावहाय जोङो बे न'आव फिसिनाय जिब जुनारनि सोमोन्दै एसे रायजलायगोन स' नोंथाङा बे न'आव फिसिनाय जिब जुनारजों मा मुलाम्फा दङ मा खहा दङ बिनि सायाव एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
हागोन नोंथां जोंहा गोदो गोदोनिफ्रायनो न'खराव मोनफ्रोम जोंहा बर' सुबुं न'खरफोरावनो जिब जुनार होनना बुङोबा जोङो जेरै दाउ अमा बोरमा मोसौ
गोबां फिसा फिसा जिब जुनारखौ जोङो फिसिबोनायखौ बा दासिमबो जोंहा थाबाय थायो नङा होमबा।
औ नंगौ नों
बेजोंनो लोगोसे जोंहा अमा अमाखौ लायोबा जोङो अमा मासे फिसियोबा जोङो गोबां रां आरजिनो हायो अमाजोंनो दानि जुगाव जोङो गोबां मानसियानो अमा फार्मबो बानायो। अमा फाराम दाउ फाराम लोगोसे अमा होनोब्ला जोंहा अमाया अमा मासे बुन्दि फियोबा जोंहा बोसोराव खोननै फिसा होयो नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां।
जोङो अमा मासेयाव जुदि अमा मासे बिमाया जुदि बार'था अमा फियोबा जोंहा गोबां रां खामायनो हायोबा गोबां रां आरजिनो हायो।
थिग बेबायदिनो जोंहा बोरमा बोरमाबो फि बोरमा फार्म खालामो दानि जुगाव बोरमा फार्मावबो जोंहा आ बोरमा होनोबा जोंहा बोरमानो जेबो खरसा गैयालासेनो गांसो हाग्रा नि हाग्रा गांसो जाहोनानै जोङो बोरमाखौ फिसिनो हायो नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां।
औ। नोंथाङा फंनैसो खेंफोरथिना होनो हागोन।
औ जागोन। थ' नोंथाङा जि न'आव फिसिनाय जिब जुनारनि सोमोन्दै बिथाङा जि बुंलांबाय स' थारैनो नंगौ। जोङो बे न'आव फिसिनाय जिब जुनारफोरनिफ्रायबो जोङो बेबायदिनो जोबोद माने मददफोर बा बिदि मुलाम्फाफोर जोङो मोननो हायो। नोंथाङा जाबायदि बुंलांबाय बे सैथोखा आरो थिग बेबायदिनो फसायनो जेनेबा जोङो न'आव फिसिनाय जिब जुनार होनोब्ला जोंहा बे बायदि बायदि रोखोमनि दङ जेनेबा मोसौफोर अमाफोर नोंथाङा बुंलांबाय दाउ फिसिनाय बोरमा फिसिनाय थिग बेबायदिनो जेनेबा जोङो बेफोरखौ फिसिनानैबो जेनेबा जेब्ला जोंहा फैस फिसानि रांनि गोनांथि जायो अब्ला बैफोरफोरखो जोङो मा बैफोरफोरखो जोङो फाननानैबो जेनेबा जोङो मा खालामनो हायो जोंनि बै नांगौ जानाय फैसाखौ जोङो बेफोरखौ फाननानै बोथोमनो हायो आरो नङा ओमबा नोंथां?
औ औ औ
थिग बेबायदिनो जेनेबा ओ मा होनो जेनेबा मानसिफ्राथ' गास गासिबो जेनेबा बेबायदिथ' जेनेबा फार्म बनायनानै अमा फिसिनायाथ' जेनेबा गोरलै नङा माने एसे
सुबुङानो जोंहा फारामखौ बानायनो हाया बेनिखायनो जोङो न' न'आवनो फिसिनाय जायो नङा ओमबा?
औ नोंगौ नोंथां नोंगौ माने जुदि
आङो नुबोदों जे जोङो नोंथाङा गोबां जोंनि बर' फेमिलि बा जोंनि बर' माहारिखौ नुबोदों आङो गोबां जोंहा गोदोनि दिन निफ्रायनो जोंहा गोबां सुबुंफोरा माहाजोनबो नंखाया नङा ओमबा?
नोंगौ नोंथां।
ओ आङो नुबोदों जोंनि बर' माहारि बा जोंनि बर' सुबुंफोरनि गेजेराव अमा न'खराव जोंहा अमा फिसिनानै नो जोङो गोबां गथ' गथायखौ फोरोंबोनाय जोङो न'ख खराव अमा मासे मानै माथाम फिसिनानैनो फिसा बाना फिसा जोलै होनानैबाबो जोङो अमाखौ फेहेरनानै जोङो गोबां न'खरनि नांगौ सिबांखौ होजोबनो हायाबाबो जोंनि गथ' गथायनि रों सोलोंथाइ आयदायाव जाखिनि नांगौ जानाय थाखा फैसा बा रां रु गावखौ सुफुंबोनायखौ हेलौ
औ नोंथां खोनादों।
खोनादों ना औ आं बेखिनिखौ मिथिगौ आरो नोंथाङा एसे फोरमायना
औ जागोन औ नोंगौ जेनेबा बिदिनो आंबो बिदिनो नुबोदों जेनेबा इसां बु बुरजाथ फिसिनो हाया बे बिदिनो माथाम माब्रै बेबायदि जेनेबा फिसिनानै जेनेबा गावनि न'खरखौ बा गावनि नांगौ जानाय जेनेबा जि बिसोरनि माने रांनि बेलायाव जेनेबा बेफोरखौ मोननो हाबोनायखौ आंबो नुनो मोनदों आरो आरो सिगाङाव जेनेबा जोंबो बिदिनो फिसियोमोन माने एसां बुरजाद्राय नङाब्लाबो बिदिनो दिनिबा ओ नंगौ मानोना जोंथ गामियारि मानसि नालाय बेनिखायनो दा माने बे फाराम जुदि बनायनो हायोब्लाथ माने मुलाम्फा दङ बेयाव अनेक मुलाम्फ फा दङ माने मुलाम्फाया जाबाय मानि मुलाम फाखो जाबायदि मोनगोन थिग बेबायदिनो जेनेबा खरसायाबो एसे जेनेबा बारा जायो आरो बेनोसै खोराङा स स बिनिखायनो जोंहा बे ओरैनो बे खादरन मानसिफोरा एसे गोब्राब जायो आरो मा होनो बे फाराम बनायनो। थाखाय थ आरो नोंथाङा आरो बे बुरमानि बेलायावबो बुंबाय नंगौ बे बोरमायाबोथ बु मानि थाखायथ जोङो जेबो जेनेबा बिदि खरसा खालामनांगो जाया मानोना अमाखौथ जेनेबा जोङो जथेस्थ ए टु जेद जेनेबा बेखौ मा खालामनांगौ जोङो माने जों अ आदार जाहोनांगौ आरो जोंनि बे जाहुनायनि सायावसो जेनेबा बे अमाया देर गोन देरा बे जाहुनायनि सायावसो आरो। जुदि जुदि अ मोजाङै जानो ओ ज हुनो हादोंब्ला बियो थाबैनो देरगोन आरो जदि थिग मते नांगौ जानाय बे बे बेखौ जाहोनो हायाखैबा होनो हायाखैबा बेयो बिदिनो जेनेबा थाब देरनायखौ जों नुनो मोनला आरो बेबायदि नाथाय नाथाय बे बोरमानि बेलायावबा बिहा जेबो माबा माने गोनांथि गैया आरो माने
जोंहा रांनि खरसा गैला आरो जेनबा बोरमा फिसिनो‌ होनोबा जोंहा बोरमा जों बोरमाखौ जोङो गांसो जाहोनानैनो फेदेरनो हायो आरो
औ नोंगो नोंथां दा माने दा बे बे दैज्लां बोथोर बीदि समावसो जेनेबा एसे खाना होनांगौ आरो बे खौ बिखौ खाग्रोनांगो आरो नाथाय मिसें बोथो रावबा जेबो खाना खानो गोनांबो गैया जास नआव फैब्ला बेखो खाना दोनग्रोदो ओमफ्राय फुं जाबानो बेखौ हेगारना होरदो जेबो जेनेबा बेबायदि ओ जोथोन लानो बा बहा दङ मा खालामदों? मोनजादोंना मोनजायाखै बेफोर खो जोङो जेनेबा मा होनो बिसार खालामनो गोनां जायो आरो नङा होमबा नोंथां? बेनिखायनो बे बोरमा फिसिनायावबो जोंहा गोबां जेनेबा मुलाम्फाखौ जोंङो नुनो मोन मोनबोदों ‌। आरो बेबायदिनो जेनेबा मा होनो बे बोरमा फान्था बेफोरखौ जेनेबा जुदि आरो खासि खालामनानै जुदि होयोब्ला नोंथाङा बुजियोना खासि
बुजियो बुजियो बुजियो
माने फासि ओ माने खासि खालामना होयोब्ला आरो माने बियो दिरनाया एसे माने इनि मोदोमनि ओब बरनानो जेनेबा सोलायलाङो आर ना एसे गोदोर ओ देरो आरो गिदिर साइस जायो आरो
अब्ला जोङो खासि खालामना खासि खालामोब्ला जोङो अब्ला जोङो रां खौ बांसिन बा गोबां मोननाय जायो नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ नोंथां जेनेबा बिनि गिलिराबो बारायलाङो आरो ओमफ्राय जेनेबा फैसायाबो बिदिनो जेनेबा जों बांद्राय जेनेबा फैसाखो मोननो हायो आरो स औ बेनिखायनो जेनेबा बे बि नआव फिसिनाय जि जिब जुनारफोर दङ बिफोरखौ फिसिनायावबा जोंहा जेनेबा गोबां बेबायदि बिदिनो जेनेबा नखर सालायनायाव जेनेबा खहाथो खहाथो गैला जोङो जेनेबा बेबायदि मुलाम्फाफोरखौ जेनेबा जोङो नुनो मोनबोदों आरो आरो थिग बेबायदिनो एबा बे दाउफोराथ जोंहा नखर नखर बे थाखायो।
थाखायो औ दाउआथ जोंहा थाखायो।
माने बे बुरजाद्राय नङाब्लाबोथ' जेनेबा बे मा दाउजुफोराथ' जेनेबा मा होन नै माथाम माब्रै बिदियाथ' थाखाखायो नङा ओम
औ औ
आरो बे मानै माथामनिफ्रायनो बिनो जेनेबा बे दै दैनानै आरोबाव बिदिनो जेनेबा बा पायलाङो नङा होमबा नोंथां आरो बिफोरखो जेनेबा जों जेब्ला बे दाउ दाउफोरा जेब्ला दाउजागोन बिदैनिफ्राय दाउजागोन अब्ला बेखौ देरनानै जों फाननोबो हायो आरो गोसो बायदि जों गोसो जाबानो जानोबो
जों दाउ फिसियो औ जों दाउनिफ्राय जों दाउ दाउदैबो मोनजायो
औ बेबायदि आरो जोंनि दिना बिदिनो अनेक जेनेबा बेफोर जेनेबा बे दाउनिफ्रायबो जेनेबा जोङो मुलाम फाफोरखौ जेनेबा नुनो मोनो आरो। मानोना बे जुदि बे दावलाफोर बे दाउलाफोरा जुदि गोदोर सेरसे सेरनै बेफोरबायदि जायोब्लाथ' आथिखालाव जेनेबा बुंनांला आरो
जों जेरै जों जेरै बोरमाखौ खासि खालामो दाउखौबोथ' खाजि खालामामो नङा होमबा।
औ औ खालामनो हायो नोंथां खालामनो हायो हायो। आरो बिबो जेनेबा एखे बेखासि खालामनो हायोब्ला बिबो जेनेबा बिनि मोदोमनि साइसआबो आरो माने बे देरो गोदोर जायो गोलोर जायो बेफोरबायदि आरो
जेरै लोगोसे हांसो हांसोआबो जों हांसोबो फिसिनो हायो नङा होमबा
ओ नंगौ नों
जोङो हांसोबो जेनेबा जोङो हांसो फिनो होनोबा जोङो फुख्रि बा जोंनि फुख्रिफोर थायोबा मोजां जायो नङा होमबा
औ नं
जोङो फुख्रि मोनसे थायोबा जोङो बिनि सायावनो जोङो बैसां बानायनानै हांसो फिनो हायो। गोबां दानि जुगाव फुख्रि जोङो फुख्रि होनोबाथ' जोंहा गोदोनि दिनाव जोंहा बर' सुबुं बा बर' माहारिनि गेजेराव न'खरफ्रोमबो फुख्रि बा हा खहर हिसाबै बुंनाय जायो नङा होमबा
औ नंगौ।
नख'रफ्रोमबो थाखायो जोङो गोदोनि दाबो फियो फ्रायानो फियो खिन्थु हांसो फियोबा जोंहा जायगा लेथ्रा जायो होननानै फिसिनाय जाया बांसिनानो नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां
औ जुदि
दे दे नोंथां जियानो जाथों जोंहा जेनेबा बेबायदि नियम बायदि
औ समाबो जा समाबो जाफैबाय नोंथां। नोंथांजों रायलायनो मोननानै गोजोननाय थाबाय दे औ खुलुमबाय हामबायसै